औ नोथां औ नोंथांनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय। मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरनाय। थाबाय नोंथां। नोंथाङा आंनो दायो फन हरनायनि आन्दोआव माबाफोर बाथ्रा खोथाफोर दंमोन नामा नोंथां। अ। ओमफ्राय नोंथां नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो दङ। अ नोंथाङा सल'मा बिजाबफोर फरायनो मोजां मोनो नामा नोंथां? औ आंबो सम सम सल'माफोरखौ फरायो नोंथां नाथाय आंहा बेफोरनि बागै बारा एसेबां गियान गैया आरोना नोंथां ओमफ्राय नोंथाङा बे सल'मा फरायनायनि माने जोंनो जि मुलाम्फा होयो बा सल'मा फरायबा जों मा मुलाम्फा मोनो बेनि सोमोन्दै नोंथाङा आंनो फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां औ दे नोंथां।
फरायनाया जोंनि थाखाय जोबोद मोजां हुदा नोंथां बिसोरनिफ्राय जोङो मा रां मा होनो गियान आरजिनो हायो आरो आरो राव आरो जोंनि जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउआव जाफुंनायाव एबा जौगाहोनायाव जोंखौ गोनांथार बिफाव लायो आरो नोंथां खौरां बिलाइया माफोरा मा आथिखालाव जाय गोजान गोजान जायगाफ्राव मा मा जादों मा मा जायाखै बेफोरनि बारै जोंनो खौरां मिथिहोयो आरो जोंहा सल'माफोरनिफ्राय जोंनि अबेबा सुबुं सुबुंनि जिउनि बारै मिथिनो हायो जेरै सोरबा सासे सुबुंनि जिउनि जारिमिन जेरै बुंनो थाङोब्ला ए पि जे आब्दुल कालाम उपेन्द्रना ब्रह्म बेफोरनि बारै मा जोंहा गियान मोननो हायो आरो आरो जोंनि मा होनो रंजानाय बाजानायावबो सल'नि गेजेरजों जोंहा मोननो हायो आरो बिदिब्लाब्ला आं नोंथांनो सिगाङावनो फोरमायग्रोसै सल'मा सल'मा एबा मा होनो ओ खौरां बिलाइ फरायनायजों जोंहा मा मा मुलाम्फा मोननो हायो। खौरां बिलाइनाया फरायनाया जोंखौ मा खालामो जायगायारि एबा हादोरारि आरो हादोर नाङारि एबा गुबुन हादोरनि बारै जोंनो सानफ्रामबो खौरां मिथिहोयोनो जेरै बुंनो थाङोब्ला जोंहा मा दा वार्ल्ड काप जागासिनो एबा जोलुर बादायलायनाय जागासिनो बे जोलुर बादायलायनायाव सोर गेलेगिरिया बेसेबां गल सोनो हादों अबे अबे हानजानिफ्राय गेलेहैदों अबे हादरनिफ्राय गेलेहैदों बेफोरनि बारै जोंनो गियान होयो आरो जोंहा दा सोलिबाय थानाय दावहा बुंनो थाङोब्ला रासिया आरो इउक्रेननि दावहा इज्राइल इरान आमेरिकानि दावहा बेफोरनि बारै मा जोंनो सानफ्रामबो खौराङा फोर मा होनो जोंनो मिथिहोयो आरो आरो बिनिनो बिनि उनावबो जोंहा मा बिसोर जोंनि सरासनस्रााय गियान आरो समाजनि सांग्रांथिखौ बांहोयो बुंनो थाङोब्ला जेरै जों बुंनो थाङोब्ला मा जोंहा बिफां लाइफां गायनांगौ बेनि उनाव बिफां लाइफांफ्राय द गायनाय मा होनो दा नफायनायखौ खम खालामनांगौ मिथिंगाखौ जोंहा जेब्लायबो गोग्गो लाखिनांगौ बेफोरनि फारसेबो जोंखौ साखा बारा जानायाव मदद खालामो आरो आरो माखासे फरायसाफोर जेरै बुंनो थाङोब्ला आथिखालाव सोलिफुबाय थानायनि बारैबो आनजादाव सोंनाय जायो जेरै दाखलै थांनाय आइ पि एल एबा क्रिकेट क्रिकेट गेलेनाय बादायलायनायाव सोर सुबुङा बेसेबां बुदोंमोन बेफोरनि बारै मा सोंथि सोंनाय जायो एगजामाव बेखौनो कारेन्ट एफेयारबो होननानै बुंनाय जायो आरो नोंथाङा बेखौ सानफ्रामबो फरायबाय थायोब्ला मा बेफोरनि बारै जोंहा मा गियान आरजिनानै लानो हायो आरो आरो मा होनो खौरां बिलाइयाव मा जायो सोंखारि जाथाव सानस्रि आरो बिजिरनो हानाय गोहोआ जौगाहोयो बेबायदिनो खौरांनि गेजेराव मा थायो इडिटरियेल्स एबा आर्ट आरथिकेल होन्नाय थायो। इंराजियाव बेखौ बुंनाय जायो आरो नोंथां बेवहाय मा सानस्रिगिरिफोरा मा सान्थौगिरिफोरा गावसिनि साननायखौ फोरमायना होयो आरो नोंथां जोंहा जेरै नखर दावखा जायोब्ला जोंनि सामफ्रामबोनि जिउआव माबायदि गो खोख्लैयो। रासिया आरो इउक्रेननि दावहाया जोंनि सामफ्रामबोनि जिउआव माबायदि गोहोम खोख्लैदों मानि थाखाय बेसेन बांहोदों जोंहा फालांगियाव बेसेबां खहा जादों बेफोरनि बारै मा जोंनो गियान होयो आरो नोंथां मिथि होहरो। बेबायदिनोबो जों मा खालामो खौरां बिलाइ फरायोब्ला जोंहा मा जोंहा मिथिनो मोनो जोंहा बिगियान बिगियानाव जोंहा बिसिबां जौगाखो जोंहा बिसिबां गेलेखो गेलेगिरिफोरा अबे बबे जायगायाव थांनानै गेलेनानै देरहासार जाबोनो हाखो आरो जोंहा बेफार फालांगियाव जोंनि हादरा बेफार फालांगियाव माबायदि रां आरजिनो हादों। आरो खहा जादों। बेफोरनि बारै जोंहा मोनथिनो मोनो आरो आरो बेनि गेजेरजों मा बबेबा मोनसे हारिया मा फोरबो फालियो मा जानो मोजां मोनो बे बेफोरनि बारैबो जोंहा गियान मोनो बेनि उनाव नोंथांनो फोरमायनोसै सुंदयै न' नभेल एबा सल'माफोर फरायोब्ला जोंहा माबायदि मुलाम्फा मोननो हायो बिसोरो मा खालामोन फरायगिरिफोरखौ मा गुबुन गुबुन हारिनि धोरोमनि आरो जिउ खुं नायनि आदबफोर खौ जोंखौ बुजिनायाव मदद खालामो जेरै बुंनो थाङोब्ला रासियायाव एबा चाइनायाव बिसोर मा जानो मोजां मोनो मा खालामो बिसिनि हारिमु आसार खान्थि मा मा जायो बिसिनि दोरोङारि जाग्राफोर बेफोरनि बारै मा जों मिथि जों मोननो। आरो सासे सुबुंनि जिउनि जारिमिननि बारै मिथिनो हायो आरो बे सासे सुबुङा थांना थानायाव मा मा खामानि मावलांदोंमोन समाज जौगानोथा जौगानायनि थाखाय मा मा बिहोमा होलांदोंमोन बेफोरनि बारै मा जोंहा उफ्रा गियान मोननो हायो आरो बेनि उनाव मा सल'मा फरायनाया मा जोंनि सोदोब बिहुं जौगानायावबो मदद खालामो जायखौ इंनि इंराजियावबो भकेबुलारि बुंनाय जायो आरो नोंथां जोंहा बे सल'मा फरायनायनि गेजेरजों बायदि बायदि रोखोमनि मा जोंहा सोदोब बिजोंफोर सोलोंनानै लानो हायो आरो आरो बिसोर फरायनाय हुदा आरो जिउनि सोलोंनायनि हुदाखौ जोंहा थुलुंगा होयो आरो नोंथां सानफ्रामबो जोंहा सोलिफुबाय थानाय समाव जोंहा माबोरै जौगालांनांगौ माबोरै जौगालां नाङा आरो जिउनि बारै जोंनो मा सल'माफोरनि गेजेरजों जोंहा जिउनि बारै आरजिनानै लानो हायो आरो आं जोबनायाव बेखौनो बुंगोन नोंथां खौरां बिलाइ आरो सल'माफोर फरायनाया जोबोद मुलाम्फा गोनां नोंथां खौरां बिलाइफोरखौ मा खालामो जोंखौ सोलिफुबाय जा सोलिफुनाय जाथायफोर आरो जौगाखांनायनि सोमोन्दै खौरां होयो। आरो मा खालामो सल'माफोराव जोंखौ र' सल'माफोरा मा खालामो जोंखौ रंजाहोयो। आरो जिउ आरो सुबुंनि आखुनि सोमोन्दै बुजिनानै लाहोयो नोंथां। आङो आं
औ नोंथां खालामनो मोजां मोनो माने आंथ' बांसिन दा दाउ नायनानै मोजां मोनो आरो आं सासे गुबुन गुबुन हादोरनिफ्राय फैनाय दावबायारिफोरखौ आङो दाव नायनो दोबथिङो आरो नोंथां माने जाय ओ इंराजियाव सासे टुरिस गाइद होनना बुंनाय जायो। औ आं दा बेदि हाबाखौ मावगासिनो दं नोंथां।
मोजाङै मिथिया बिनि मुलाम्फा आरो खामानिफोरखौ नोंथाङा आंनो सुंद'यै फोरमायना होनो
हागोन नोंथां हागोन जागोन नोंथां बिदिब्ला नोंथाङा खोनासंलांदो। ओं टुरिस्ट गाइड बुङोब्ला नोंथां सासे बा गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय दावबायनो फैनाय दावबायारिफोरखौ सा माने दि बिथा खालामनाय आरो नोंथां दाउबाय माने दोबथिंनाय आरो माने जोंनि जायगायाव ओ गिबियावनो आं बुंनो सानो दाउ नायनायनि सोमोन्दै ओ जेनेबा दाउखौ जोङो नायनाय होनोबा मा बुङो जोङो दाउ थाग्रा जायगायाव थांनानै ज जोङो दाउफोरखौ नागेरो आरो दाउनि दाथाय आखुथायफोरखौ नायनानै जों दाउखौ सिनायनाय आरो नोंथां। दाउखौ सिनायनो होनोब्ला जों माबोरै सिनायो दाउखौ मा दाउनि दाथाय दाउनि गाब आरो दाउनि गाबनाय दाउनि आखुथाइ बेफोराव जोङो दाउखौ सि जायो आरो नोंथां ओमफाय दाउखौ जोङो नायनो थाखाय गिबियाव जों मा आदबखौ बाहायो माने जेनेबा फांसे बिफां हमना ला फांसे बिफां खौ जोङो मोनसे खरि बायदि नागोन आरो नोंथां माने खरियाव जेसेबां अनजिमा थायो बे र खमै नायगोन जोङो बिदिनो जोङो मोन्थाम मार्ग मोनब्रै आरो दायरेकलि बुंनो हायो जेरैहाय गोजौनि बाहागोखौ से ओ गोजौनि बाहागोखौ जोङो जिनै रिंगा ओमफाय आ दा बाहागोखौ थाम रिंगा गाहायनि बागोखौ द' रिंगा आरो आगसिनि फारसेनिखौ जों गु रिंगा बिदि हमनो हागोन। मानो होनोब्ला बेफोरखौ बाहायनानै जोङो दाउखौ माने गोरलै राहाजोंनो नायनो हायो आरो नोंथां जुदि जेनेबा हमना ला नों फांसे बिफां थानाय दाउखौ बै आव दं बैयाव दं बैयाव दं होनना बुंबाथ' नोंथाङा मिथि जेनेबा बेनि थाखाय जोङो मा खालामो बे घरि रखमै जोङो बेखौ साननानै लायो आरो नोंथां जेनेबा नोंथाङा जेनेबा गोजौथाराव थानाय दाउखौ जों नायनो थाखाय जोङो नायबाय नायबाथाय जोंङो मा खालामगोन जिनै रिंगायाव दं होनना बुङोब्ला बेखौ जों बे दाउ थोंजोङै नायनानै नुनो हासिगोन आरो नोंथां बिदिनो दावउखौ नायनो थाखाय जोंनो गोनां जानाय माखासे मुवा बुस्थुफोरा जाहैबाय जोंना बायन' कलारखौ जोङो गोजाननि दाउखौ बा जों दाउनि माबाखौ मोजाङै दाउनि दाथाय महरखौ जों मोजाङै नायनो थाखाय जों बेखौ बाहायनाय जायो इनिफाय जोंनो दाउनि गाइद बुक नांगोन जोंनो जायखौ ओ दावनि मा होन गाइदबुक माने बिजाबखौ होनदों आरो ना दा-दाउफोरखौ सिनायनो थाखाय बेहाय माखासे रोखोमनि दाउफोर थायो बेनि आखुथायफोरनि बागै फोरमायथिनाय थायो आरो दाउनि गाबफोरनि बागै फोरमायथिनाय थायो। बेखौ नांगोन बेजों लोगोसे जोंनो मा नांगोन बहि आरो कोलोम नांगोन आरो नोंथां माने बे दाउफोरखौ माबे माबे माबायदि रोखोमै नुनो मोनदोंमोन बेफोरखौ नोङो माने जाहाथे लिरना लानानै इयुनाव नोङो नायबिजिरफिननो हायो बेजों लोगोसे जोंनो केमेरा नांगोन मानो होनोब्ला नोंथाङा माखासे दाउफोरनि सावगारिफोरखौ सेबखांनानै लाबोनो हागोन आरो बेनिफ्राय जोंनो मा नांगोन ओ थफि नांगोन आरो जुदि नोंथाङा हाग्रायाव हाबोबा नोंथाङा माने थफि जुथा आरो मिथिंगाजों गोरोब नै द्रेस फोरखौ गाननांगोन। जायखौ खेम'फ्लेस खेम' फ्लेस द्रेस होनो आरो नोंथां बेखौ गाननांगोन ओमफ्रायहाय जोंनो मा नांगोन दै बथल दै बथलथ' लांखा नांगोन नों नोंथाङा दै लांफाखाथारनांगोन जुदि हाग्रा गेजेराव नोंथाङा दै गाङोब्ला दैखौ बबेनिफ्राय मोनगोन बेफोरखौ लांफाखानांगोन बेजों लोगोसे जोंनो मा नांगोन बेग बेगाव नोंथाङा माखासे मुवा बुस्थुफोरखो सोना लांनो हायो जेरै केमेरा ओ बहि, कोलोम बिदिनो बायन'कलार बेफोरखौ लांफानांगोन। आरोना ओमफाय नोंथाङा लोगोसे माबाबो लांफानो हायो जेने बा बक्स लांफानो हायो बक्सजों नों बा दाउनि दाउनि गारांफोरखौ दामनानै दाउफोरखौ लेंहरनो हायो नाथाय बेबायदि दाउखौ दाम दामनानै बा दाउनि गारांफोरखौ दामनानै दाउखौ लिंहरनाया जोंनि थाखाय मोजांब्लाबो दाउफोरनि थाखाय मोजां नङा माने दाउफोरनि जायगायाव थांनानै दाउफोरखौ डिस्टाब होनाय जायो आरो नों नोंथां माने थिग बेबायदिनो जोङो दाउखौ गोबां रोखोम जायगायाव मोननो हायो जेरैहाय गोजौ जायगायाव जेरै जों बिफां लाइफां थानाय जायगायाव मोननो हायो बेनिफ्राय गांसोबारि ओनसोलाव मोननो हायो बेनिफ्राय जोङो दैबुबारि ओनसोलाव मोननो हायो बिदिनो बायदि गावबा गाव गावबा गाव दाथाय थायो आरो डड मोननाय बा बुहुमनिनो मुंदांखा दाव जाय दाउआ गोमालांनो हमनाय बे दाउफोरखौ जोङो नुनो मोनो जोंनि जायगायाव जेरै बेनिनो मादाव आं मासे दावनि मुंखौ बुंनि जायखो जोङो दाउ थ्रिलिं होनना बुंङो। बे दाउ फिलिंखो इंराजिआव बेंगल फरिक होनना बुंङो आरो नोंथां। बो जोंनि जायगायाव नुनो मोनो बे दाउखौ नायनो थाखायनो गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय गुबुन गोजान गोजान जायगानिफ्राय जोंनाव दावबायारिफोरा फैयो आरो बे दाउखौ नायफैयो आरो नोंथां ओमफ्राय बुंनो थाङोबा बे दाउखौ जोंनि गांसो बे दाउआ मायाव थायो गांसोबारि जायगायाव बिदिनो बे दाउनि माखासे आखुथाय बे दाउआ जोंना मा जायो फिथाइफोरखौ जायो आरोना नोंथां माइ फिथाय एम्फौ एनला एम्फौथ' जाया जायखिया माबा गांसो हारिनि बुस्थुखौ जायो आरो बेयो बे दाउआ गाहायावनो थायो बे दाउनि फिसा होनाय समा दा नैबे दैज्लां समावनो बिदै दैनानै फि जाहोयो आरो नोंथां ओमफ्रायहाय बुंनो थांबावोबा जेनेबा ओ अरन अरन माने जोङो मा होनगोन बेयाव जोंनि बे जायगायाव बा मानास जायगायाव
जोंना हाग्रानि जिब जुनारफोरा गोमालांनो